औ खोनादों नोंथां ओ जों दा बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
ओ बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोब्ला जिहेथु हाबाया मोनसे ओ बर'नि दोरोमारि फैफानाय फैबाय थानाय खान्थि। बे हाबाखौ बर'फोरा मानि थाखाय खालामो होनोब्ला ओ सासे एबा सानै सुबुङा ओ संसाराव हाबनायनि थाखाय ओ जिउआव जाहाथे जेबो बेले बेजे जाया बे खान्थिखौ लानानै बिसोरो हाबाखौ खुंनाय जायो बर'फोरनि गेजेराव। हाबाखौ नायोब्ला गो बां हाबाखौ नुनो मोनो जेरैबायदि ओ खारसननाय हाबा, हाथा ओ दोनखारनाय हाबा, हाबा गोलाव हाबा,
ओं।
ओ ओ आरो बालन्दा अदेबानि हिनजाव थैजानाय ओ हौवाया हाबा जाफिनोब्ला बे हाबाखौबो खुंफिनबावनाय बेबायदि मोनसे बर'फोरनि गेजेराव हाबाफोरखौ नुनो मोननाय जायो ओ बे हाबाफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा फोरमायथि खौ होनो सानो?
ओ नंगौ नोंथाङा बर'नि हाबाफोरा मा मा बेखौ बुंनानै थांबाय ओम गिबियावनो आङो समाजनि नेमखान्थि बायदि हाबा खालामनायनि बागै फोरमायनो सानदों नोंसोरनि सिगाङाव। ओ जोंनि बर' फ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ हाथासुनि हाबाखौ खुंबोदों आरो। दा जोङो हाबाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ अब्लाबो जों हाथासुनिखौनो खालामजोबनाय जायो आरो गासैबावबो। हाबाखौ नोंथाङा बुंदों गोर्जिया लाखिनाय, खारसननाय, दोनखारनाय, बायदिसिना मुं होबोदों नङा होमबा?
औ। हेल'। खोनादोंना नोंथाङा नोंथांनि सोदोबखौ मोजां खोनानो मोननाय जायासै नोंथां। हेलौ। नोंथां